हेल' नोंथां औ खोनादोंना नोंथां नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों मोनसे आयदायाव सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथांजों सावरायजागोन नामा
औ नोंथां सावरायजागोन
औ आयदायानो जादों जोंना दावबायनानै मा मा जों गियान लानो हायो एबा नोंथाङा अबे बबे जायगायाव दावबायहैखो बेनि सायाव एसे नोंथाङा गुवारै सावरायना होनाय
औ दावबायनो दावबायनाय होनोब्लाथ' जों बिदिनो गुबुन गुबुन ओ गुबुन गुबुन जाय गायाव गुबुन गुबुन ओ देशआव थांनानै जोंओ थांनायखौनो माने दावबायनाय होननाय बुङो आरो ओ आरो आङो बिदिनो
खाथि खालायाव थानाय जायगाफोरावनो माने दावबायनो थांदों आरो दावबायनो मोनबाय बिदि एसेबां माने गोजान जायगाफोराव दावबायहैनो मोनाखै आरो आं जोंनि खाथि खालायाव थानाय जायगा दा जेरै सकि हाजो दारागाव आरो मैना फुख्रि आरो
ओम
बगामाथि भैरब कुन्द' बेफोरबायदि जायगायावनो माने दावबायहैनो मोनदों आरो आरो आं बे जायगाफोराव थांनानै आं गोबां ओ गोबां माने बुस्थु नुबोदों आरो
औ औ
ओम जेरै जोंना सकि हाजोआव बाहाय थांब्ला ओ बिदिनो अन्थाइ अन्थाइजों लोगोसे दै बे अन्थाइ गेजेरजों माने दै बोहैयो बोहैलांनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेनि सोरगिदिं बिफां लाइफां हाजो हाला बेफोरबायदि दङ आरो आरो जोंना बेयाव ओ
बेयाव जोंना हाजो ओ हाजोनि एसे गोजौआव हाजो सायाव आरो एसे गोजौवाव माने जोंना बेयाव मोनसे मन्दिर दङ ओ बे मन्दिरानो हनुमान मन्दिर आरो बेयो ओ बेयावबो माने थांनो थाखाय जोङो बिदिनो गा गाखोनानै थांनांगौ ओ सिरिजों माने जों गाखोनानै थांनांगौ बेयाव खुलुमहैनो थाखाय औ बेखौबो माने नुनो मोनदों आरो आङो आरो जोंओ बेयाव बैग्रि बिफां बायदिसिना बिफां लाइ फां बायदिसिना बिफां लाइफां थानायखौ मानो नुनो मोनदों आरो बेयाव न'फोरबो दं। दङ ओरैनो माने जिरायग्रा न' दङ। जिरायनो हायो आरो मेंब्लाथाय आरो जोङो बेफोरबायदि गरम बोथोराव जों बे बेफोरबायदि जायगायाव बे बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै जोङो जोबोर माने गोजोन मोनो आरो गोसोखौ। मोजां मोनो बेफोरनि माने मिथिंगायारि नुथायफोरखौ नायनानै मोजां मोनो। आरो बेयाव माने गोजों सान थि मोनो आरो बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै आरो जोङो दाबायदि गरम बोथोरावहाय बे हाजोनि दैयाव बे दैयाव दु गैहैनानै जोङो मोजां मोनो बे दैया माने जोबोर गुसु माने बिराद थान्दा आरो बियो। जोङो माबा मोनसे बिदिनो गोसोआव दुखु मोननानै थानाय। बा टेनसन जायोब्ला।
जोङो बे जाय बेफोरबायदि जायगायाव थांनांगौ आरो बेफोरबायदि जायगायाव थां बोला जों माने जोबोद गोजोन मोनो। रंजानाय मोनो आरो जोङो गावनि जा। दुखु बेफोरखौ जोङो बावगार लांजोबो आरो बे बेयाव थांनानै जोङो माने बावगारजोबो आरो बेफोरबायदि जायगायाव थांबोला।
औ।
औ बिदिनो आरो बगामाथियावबो बेफोरबायदि। बिदिनो आरो दै दङ आरो हाजो हाजो। माने दङ एसे आरो
औ।
हैलाङो बे दैयाव जोङो। बटिंबो खालामनो हायो आरो बेनियाव
बटिं खालामनो हायो बेफोरबायदिनो। जों गोबां माने नुदों आरो बिफां लाइफांबो दङ अन्थाइ। बेफोरबायदि दं आरो आरो बेयाव बांसिनानो माने हाया गुफुर गाबनि गोजा आरो बांसिनानो गुफुर गाबजों
बेनि थाखायनो जोङो बेखौ जानो हागौ बगामाथि होननानै बुंनाय जायो आरो बेयाव माने गुफुर हायानो बांसिन नालाय बेनि थाखायनो बेनि नाम बगामाथि दोननाय जादों बेफोरखौ माने साननानै लायो आरो आङो बेफोरबायदि होननानै। साननानै
औ
ओ नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो ब बहाबाफोर दावबायनो थांफेरबाय नामा आरो दावबायनो थांनायाव नोंथाङा। बिदिनो मा मा नुबोदों बेनि बागै एसे बुंना होलाय।
थिग नोङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा जोंनिया दावबायनाय होनोब्ला। जोंनिया दावबायनाया बयनिबो सुबुंनि सुबुंनियाव माने मोनसे गोनांथि आरोना बे दावबायनांगौ बयबो सुबुङानो। दावबायबा जोङो थानायफोर एबा जोङो दुखु दाहा थानायफोरा एसे जोंनिया स्रां मोनो आरो ना दावबायना। नानै बेबायदिनो गोबां जायगाफोराव बिदिनो दावबायनांगौ। आरो मिथिफेरै बाथ्राफोरखौबो मिथियो आरो बिदिनो जोङो ओम गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै गुबुन गुबुन मानसिफोरनि ओ जोङो माबायदिहाय बिसोरो थायो बा बिसोरनि थासारि बोरै बोरैहाय बिसोरनि गाननाय जोमनाय एबा बोरै बिसोरो जाना नाय लोंनाय लोङो एबा बोरैहाय बिसोरनि न'फोरा बेफोरखौ जोङो मोनथिना मोननो हायो आरो ना दाजों थांनानै नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंहा ओ गुबुन गुबुन जायगाफोर दंबोयो ओ बिदिथ' आं बारा एसे थांजोबनो मोनाखै बा बेरायजोबनो मोनाखै जोंनिया बिदि बिदिनो आसामनि खाथियावनो थानाय भुटान रायजोआव थांनो मोनदों ओ जेनेबा बिसोरनियाव थांनानै जोङो गोसोखौ सान्थि मोनो आरोना बा सुग्लाय होनो हायो जेरैहाय जोंनिया बेयो ओ दस्रा देस नालाय जोंना बेयाव जेबो भिजा सिजा नांलाया आरोना जोंनिया ओ जेखि जाया आइ डि प्रुफ होनानै बिसोरनो थांजायो आरो बिदिनो बिसोरनियाव जोंनिफ्राय दामफोरा जोबोद आलादा जेनेबा बिसोरनियाव ओ जोङो जोंनियाव जुमायफोरा एसे दाम लायोना बिसोरनियाव एसे खमावनो जों मोनबोयो आरो ना बा गुबुन बुस्थुफोरखौबो जोङो जेरैहाय जोंनिया पेट्रल गारियाव थाव सोनो थाखाय बिसोरनियाव जेनेबा जों जोबोद खमाव नो खम दामावनो जोङो पेट्रलबो मोननो हायो जोंनियावथ' जोबोद दाम लायो बेबायदिनो जोंना गोबां बिसोरनियाव जोबोद खम खम दामैनो एबा खम खम मावनो जोङो बुस्थु बा बेसादफोरखौ मोनबोनो हायो जोंनियाव आरो भारताव जोबोद दाम लायोना बेबायदिनो जोंया बेगल' नङा बिसोरनि जायगाफोराव थाङोबा जोङो नुनो मोनो जे बिसोरनि थासारिया जोबोद समायना आरो बिसोरो गावसोरनि जागाफोरखौ जोबोद स मायना खालामना लाखि आरो जोबोद साफा खालामो आरो बेबायदिनो बिसोरनि गा ननाय जोमनाय जानाय लोंनाय आरो बिसोरनि महर मुस्रि जोबोद आलादा दा आरो ना जोंनिसाय बिसोरनि न'फोराबो जेनेबा हाजो सायाव एबा पाहार सायाव आरोना नुनानैबा नायनानै समायना मोनो बेबायदिनो बिसोर गाव सोरनि न'फोरखौ बायदि रोखोमनि डिजाइन होनानै बा बायदि गाबनि बिसोरो ओ गाब फोनननानै गावसोरनि न'फोरखौ जोबोद समायना खालामनानै लाखियो। आरो बेबायदिनो हाजो सानि न'फोरखौथ' समहायना नुखायो नालाय। हाजो सायाव थानायलाय आरो जोबोद समायनासिन नुसिनो नाथाय बेबायदि बिदिनो बेयावल' नङा आं गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो थांदों ओ जेरैहाय जोङो बे आसामनिनो गोबां दिस्ट्रिकफोराव जेरैहाय जोंना गुवाहाटि जेरैहाय‌ जोंना नलबारि जेरैहायदिनो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो जेरैनो चिरां उदाल गुरि आरो जोंना क'क्राझार जोंना क'क्राझार होनोबाथ' जोंनिया जोंनि बड'लेण्ड होनना बुंनाय मिथिनाय होयो आरोना जोङो जेरैहाय जोंनिया क'क्राझार जोङो ओजोंहाय बांसिनै जोङो बर' सुबुंफोरखौ नुनो मोनो। आरो ओजोंहाय जोंनिया गोदोनिफ्रायनो जिउ खुंबोगासिनो आरो ओजोंहाय गोबां जोंनिया ओ बर'निनो बड' इउनिभारसिटि बड'लेण्ड इउनिभार चिटि‌ होनना बुङो जों जायखौ। बेफोरबायदि गदेर गोदेर कलेजफोर एबा इउनिभारसिटिफोर दङ आरो ना। बिदिनो जोंनिया क'क्राझाराव जोबोद मोजां मोजां जायगा दङ जेरैहाय जोंनिया एसे थांबावबानो क'क्राझारनि सरल सनलपारा होननाय दोङो बेयावबो थांनानै जोबोद गोसोखौ सौग्लायो हायोना जेरै जोंनिया हाजो सानिफ्राय दै बाज्रुमनाय खोलो खोलो दै बोहैबोयो आरो ना। बिदि आरो बिदिनो अन थाइ आरो दै खोलो खोलो बोहैनो नायनानै बा थांनानै जोबोद गोजोननाय मोननो हायो आरो आरो बेल' नङा दा जोंहाय जोबोद जायगाफोर बै जेरैहाय जों मोनाबिलि होननाय मोनाबिलियाव थांफैनो मोनदों आरोना बिदिनो बेयावबो जेनेबा दै खोलोर खोलोलो बोहैनाय आरो साया दंफां लाइफां दै जिरि जिरि बोहैनाय अन्थाइ अन्थाइनि गेजेर गेजेर सेर सेर बिदि आरोना।
औ नंगौ
बिदिनो जायगाफोरा जेनेबा मिथिंगानिफ्रायनो बिदि गावस्राबोनाय दै फोरा जोबोद समायना नुनो हायो आरो थांनानै जोङो गोजोनग्लाय होनो हायो बिदिनो जोंनिया गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोङो मिथियै जे मिथियै जायगाफोरखौबो मिथिनो हायो नुफेरि जायगाफोरखौबो नुनो गोसोखौ गोजोनगलाय होनो हायो आरो जोंनिया गोसोखौ गोजोनलाय होनायल' नङा ओ जोंनिया उन्दैनिफ्रायनो जों मोनबोदों जेरैहाय जोंना लिरगिरि बा बिदिनो जोंना बिजाब लिरगिरि जोंनिया बिजाबफोरावबो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगानि सायाव लिरनानै जोङो बिजाब बा फराफोरावबो जोङो उन्दैनिफ्रायनो फ रायबोनो मोनबोदों एबा मिथिनो मोनबोदों जेरैहाय जोंनिया लिरगिरिफोरा गोबां जायगाफोराव दावबायनानै बिसोरो गावसोरो जायगाखौ नुनानै एबा मिथिनानै बिसोरो गावनि आयदाजों बा गावनि आखरजों बा गावनि सोदोबजों बिजाबफोराव लिरलांनायखौ जोङो फरायनानै मिथिनो हादों आरोना। बेबायदिनो दावबायनानै जोबोद गोजोनगलायनो हायो गावनि गोसोखौ आरो बयबो दावबायनांगौ आरो दावबायनाया मोनसे गोनां थार सुबुंनि जिउआव बेबायदिनो होमबा नोंथां होनाया समाबो जायाखै नङा समाबो जाबाय हबा जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे नोंथां होमबा
नोंथां अब्लालाय
औ